हेल'
अ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा सम दोङब्ला एसे फ्रि दङबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलाय नो होनना नोंथांखौ आं फन हरनाय जादोंमोन।
औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
थां नोंथांनि न'खर एबा गामि ओनसोलाव एम्फौ लाथाखौ माबायदि फिसियो ओ आरो नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला एम्फौ लाथाया मा जानानै थांना थायो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
अ जागोन नोंथां फोरमायगोन बिदिब्ला ओ दिनैनि जि सावरायनाय बे आयदाया एम्फौ लाथानि सायाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दे होमबा एम्फौ लाथानि बागै आं जिखिनि ओ मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनि
औ नंगौ
ओ एम्फौ लाथा फिसिनाया गोदो गोदायनि जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो नागारनो हायै मोनसे ओ फालांगि होननानै जों बुंनांगोन ओ जोंनि बर' हारि नि गासैबो रायजो राजाफोरा एम्फौ लाथानि सोमोन्दै मिथिगौ आरो आ गोबां जायगायावनो बा गोबां ओनसोलावनो बे एम्फौ लाथाखौ जोंनि गामियारिनि मानसिफोरा फ्रा फि
औ औ नंगौ
दा एम्फौ लाथाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जि मा होनना बुङो बे खौ जेनेबा जोलै नांगोन जेनेबा जोङो जोलैनि फ्रायसो जिहेथु जों एम्फौ ओ एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथा फिसिनायखौ जागायनो हाग गोन नालाय बेखायनो जों गिबि गिबियावनो जि फिथोब बे फिथोबखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लांनांगोन आरो नोंथां आरो बे खौ बाजारनिफ्राय बायनानै लांनानै जों मा खालामनांगोन बे फिथोबखोनि बिजौआव जोङो बिजिजों सुनानै बे फिथोबखौ जों माला बायदि खालामनानै बेखौ मोनसे मोजां जायगायाव एबा गोरान जायगायाव जोङो बा बेरा बा इन्जुरफोराव जों आलायनानै दोनगोन आरो नोंथां
औ नंगौ
आलायना दोननायनि थिग नैजिबा बा थामजि दिन ओ आरो ओ बुंनो थाङोबा थामजिबा सान आरो जोबनाया थामजिबा सान ओ नैजि बा थामजि थामजिबा साननि गेजेराव बे फिथोबनिफ्राय जोङो माफा माफा मोनसे फिथोबनिफ्राय मासे मासे मा सिखिरि ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो नों
औ नंगौ
ओ बि सि खिरिया खेबसेयैनो गासिबो फिथोबाव ओंखारजोबाबाबो मा जागोनओ दसे समनि उनाव ब्रैजि मिनिट बेफोरनि दिडिफारेन्सआव बे फिथोबनिफ्राय जेनेबा माफा माफा सिखिरि ओंखारगोन आरो बै-बै सि खिरिखौ जोङो माने ओ मोनसे गोरान जियाव बे गोरान जिखौ जों इन्जुराव सिथाब होनानै दोनगोन जेनेबा आरो बे गोरान जियावनो जोङो बे सिखिरिखौ फिथोबनिफ्राय बोखारनानै मा खालामगोन ओ जोङो बे जियाव बाखां मानखां होना दोनगोन आरो
औ नंगौ
खां बाखां होना दोननायनि उनाव मोनसे समाव बि सिखिरिया मा खालामगोन बेयो बिदै दैगोन बिदैै दैयै दैयै बे सिखिरिया गावनो हारसिं हारसिंनो बिरलांगोन बेबायदिनो जाय सिखिरिया बिदै दैग्रोयो बे सिखिरिनि बिदैखौ दसे सम जियावनो सिथाब होना दोननानै दसे समनि उनाव बोखां बोखां जोङो मोनसे जायगायाव थुबुर खालामगोन एबा जमा खालामगोन बा ज' खालामगोन ओ ज'खालाम खालाम गासैबो सिखिरिया बिदै दैखांजोबनायनि उनाव बे सिखिरिफोरनि बिदैखौ जों लाना फै फैनानै मोनसे ओ जियाव जोङो फिसायै थफ्ला मोनसे बोननानै दोननाय जागोन नों
औ नंगौ नोंथां
आरो मोनसे फिसा जियाव थफ्ला बोनना दोननायनि उनाव बियो सम मथे एबा बियो सप्तासे बा जि दिन स्नि दिन बा जि दिननि उनाव बे फिसा फिसा बिदैनि फ्राय माने फिसा फिसा एम्फौ लाथाया उजिगोन एबा जोनोम मोनगोन आरो नोंथां आरो बै जोनोम मोननाय समहालागै जोङो गेजेर गेजेर मा खालामबाय थाखागोन बे थफ्लाखौ जोङो सेेवै खेवै नायखाबाय थागोन जे जोंनि बोननानै दोननाय ओ सिखिरिनि बिदैया ओ फिसा जाबाय नामा फिसा ओंखारबाय नामा बेखौ जेहेथु जोङो ओ जोङो नायखाबाय थागोन नालाय जाय समाव माने जोङो बे बिदैनिफ्राय फिसाफोरखौ ओंखारजोबनाय मोनगोन बै समावनो जोङो फिसा फिसा एम्फौ लाथाफोरखौ जों मा खालामगोन ओ माने ओ मोनसे ओ सान्द्रियाव जोङो ओ मोनसे सान्द्रियाव जोङो मोनसे जि बगोन आरो जि बनानै बे सान्द्रियाव एम्फौफोरखो जोङो दोनगोन दोननानै जों मा खालामगोन बैफोर एम्फौफोरनि थाखाय जों जोबोरैनो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ आरो जोबोरैनो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ जोङो बै एम फौ फिसा फिसाफोरनो जाहोनो थाखाय गारनानै होफायगोन एबा दोन फैगोन एमफौ जों लोगोसे दोनफैयोबा बै फिसा फिसा एम्फौफोरा माला गावबा गावनो बे बिलाइनि मोदोमनायखौ मोननानै गावबा गावनो बे बिलाइखौ जानानै बिथांमोना लासै ला सै लासै लासै लासै देरबोनो हमगोन आरो जिथिआन थि बे एम्फौआ इसे गिदिर जायो एबा जोंनि आसिनि आसि फिसानिख्रुइ आसि फिसानिख्रुइ एसे जुदि फिसासिन जाबानो आसि फिसानि आसि फिसानिफ्राय समान नङा बिनिफ्राय एसे फिसा जाबानो जों मा खालामगोन बे जायगानिफ्राय जों बेखौ बोस्लायनानै मा खालामगोन जोङो गोलाव गोलाव दान्दायाव अ जोङो माने दोननायनि बेब'स्था खालामगोन दोननाय बेब'स्थाया जेरैहाय बेलै जोङो बिथांमोननो बा एओय सरि ओ एम्फौनो जाहोनो जोङो मा खालामगोन इन्दि बिलाइखौ खानानै लाना फैगोन बा गाम्बारि बिलाइखौबो बिथां ओ एम्फौफोरा जायो इन्दि बिलाइखौबो जायो आरो था सिमलि बिलाइखौबो जायो आरो खारुं बिलाइखौबो जायो बेबायदिनो बैफोर बिलाइखौ खाना लाना फैना मुथ था मुथा बे दान्दायाव दोननानै जोङो एम्फौखौबो बेयाव सिथाब होनानै बा बाहोनानै दोननाय जागोन बेबायदिनो बि ओ बिस सोरनो एम्फौफोरनो थाइम मथे जोङो मा खालामगोन बे जाग्रा आदार एबा बिलाइखौ जोङो सम सम सम सम जगायबाय थागोन ओ जगायनानै जि थियानोखि बे एम्फौआ देरनानै मोनसे समाव बे एम्फौआ जोङो बर'नि सादा सिदा रावाव गो मोनफायनाय होननानै बुङो
औ
गोमोन फायनायखौ जोङो आस आखाइजों ओरै दांनाय बिलिरनाय खालामनानै मोन थियो मा एम्फौआ गोमोन जाखो आरो बे एम्फौआ गोमोन जानाय लोगो लोग जोङो बे एम्फौखौ बिनिफ्राय बोखानानै थालिद बिलाइ गोरानाव एबा बस्थानि सिङा थालिद बिलाइखो सोनानै बस्था सिङाव एम्फौखो जोङो बे गोरान बिलाइयाव थालिर बिलाइनि गोरान बिलाइयाव बा होजोबगोन बा होजोबनायनि बा होजोबनाय बा होजोबनानै बे गोरान बिलाइ बखौ बस्थासेआव खाथिना दोननाय लोगो लोगो खमैबो खमैबो जिबा सान बा नैजि साननि गेजेराव बे ओ ओ एम्फौ गोमोनफोरा मा फिथोब खाजोबगोन आरो
औ नंगौ
खौ जोङो आं आगोलाव बुंनाय बाय दिनो जोङो जोलै खालामनोबो दोननाय जायो आरो बै फिथोबनिफ्राय जोङो जिरख'नानै एम्फौ लाथाखौबो जोङो जानाय जायो जेरैहाय एम्फौ लाथा होनना बुङोब्ला दानि दिनाव गोबां माने फैसा होनानै जों एम्फौ लाथाखौ बायनो गोनां जायो खारन दानि दिनाव एम्फौ लाथाखौ जों गोबांखिनि फिसिनायखौ नुनो मोनला बेनिखायनो जोङो एम्फौ लाथाखौ फवासेयाव खमैबो जोङो सेजौ बाजि नैजौ नैजौ बाजि बेबायदि फैसा होनानै बायनो गोनां जायो
औ नंगौ नोंथां
ओम ओ ओ दंबावो ससे ओ आरो आं बुंबावो फोरमायना होबावनि नोंथांनो आरो नाव एसे एसे सम लाबावोन आरो बै जिथु एमप एम्फौ ओ फिथोबनिफ्राय जों एम्फौ लाथाखो दिहुनबाय बे एम्फौ लाथानि फिथोबखौबो जोङो इन्दि लुनायाव बाहायनाय जायो । जाय इन्दि सिनि दामा जाय इन्दि सिनि दामा गोबां रोखोमनि माने ओ गोबां बिबांनि रां होनानै जोङो इन्दि सिखौ बायनो गोनां जायो आरो बे इन्दि सि खौ बिराद माने मान गोनां जि होननानै जोंनि बर' हारियाव माने गनायो जाय इन्दि सिनि भेलुआ जोबोर माने जोबोर बुरजा आरो बिदि जा इन्दि सि बेखौ जों मारा मारै बेबायदि बिनिफ्राय इन्दि खुन्दुं बानायो होनना बुंब्ला जोङो बे फिथोबखौ जोङो गिबियाव रु रुग्रोनांगोन रुग्रोनानै जोङो थावख्रि होननाय जोंहा मोनसे जिनिस दङ बे थावख्रिजों जोङो बेखौ दिरुं बायदि फिसा फिसा फिसा फिसा म मे गोलाव खालामनानै जोङो मुस्रायाव एबा मुस्रायाव जोङो बेखौ थन्नानै लागोन आरो बै फिसा बायदि दिरुं खालामनायजोनो जोङो बै जिखौ दागोन जाय जिनि नि जाय जिया एबा जाय इन्दि खुन्दुंनि गांसे फालिनि दामा दिनै जोंनि आथिखालाव ब्रै रोजा ब्रै रोजा बाजौ बा रोजा बैसिमहालागै जोङो नुनो मोन । मोननाय जायो नोंथां।
हेलौ औ औ औ दा आङो जिखिनि ओ ओ रोंगौबा जिखिनि नुदों बेखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो आं नोंथांनिफ्रायबो बे समाव इसे मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि लाथा एम्फौनि जि फालांगिरि एबा लाथा एम्फौ जि फिसिनाय बेफोर फिसिनाय खामानिया दासिमबो सोलिबाय थायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नंगौ नोंथां दासिमबो सोलिगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो जोङो आबै आबौ फोर निफ्रायनो नुबोदों आरो बिथांमोनानो जोंनाव माबायदि फिसिनांगौ माबायदि आदार जाहो -होनांगौ बेफोरखौ जोङो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलोंबोगासिनो आरो दानि जुगावबो गोबां आइजो माहारिफोरा जों बर आइजोफोरा बिदिनो लाथा एम्फौ फिबोगासि - -नो जेरै जोङो नोंथाङा आगोलावसो बुंनाय बायदि जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो फिथोबखौ गिबियावनो बायना लाबोनांगौ नङाबा जोङो दानि जुगाव जोङो ओ द डाइरेक्टलि जोङो बिदैखौबो बायनानै मोननो हाथाय बाजारफोराव नङा - - बा जोंनो सरखारफोराबो फिसिनो हरो थि बिबदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो मोनसे खुन्दुं बिजि खुन्दुंजों जों सुनानै जोङो बेखौ जि नैजि थामजि सानै थाखाय दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला सिखिरिया ओंखारगोन जों बै सिखिरिखौ गांसे मोजां सियाव दोननानै बे सिखिरिखौ दोननानै जोङो दोनथ - -नांगौ बिनि उनाव जेब्ला ओ सानसे साननैनि उनाव बिदै दैेगोन अब्ला जोङो बिदैखौ बोखांनानै जोङो जि मोनसेयाव दो दोननां - गौ बे ओ साननै सानथामनि उनाव बे बिदैनिफ्राय एम्फौ लाथाया ओंखारो। एम्फौ लाथा ओंखारब्ला जोङो बै एम्फौ लाथाखौ बिदैनिफ्राय बोखारफिननानै आरो जोङो जि मोज जाङाव दोननानै बेनो ओ इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनांगौ जेब्ला बे यो इन्दि बिलाइखौ जायै जायै देरगोन बिनि बैसो हिसाबै जोङो बिलाइखौ होलांबाय थानांगौ। बिब्दिनो जेब्ला एम्फौ लाथाया देरै देरै जेसां बैसो जागोन जों बैसो हिसाबै बेनो बिलाइखौ होगोन एम्फौ लाथाया बिदिनो इन्दि बि लाइ, खारुं बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ जायो। जों मिथिनो मोनो बिब्दिनो जाना उनाव बिदिनो खमैबो जि नैजि दिननि उनाव एम्फौ ला थाया मोनो मोननाय नि उनाव जोङो बेखौ दाबसे जायगायाव जोङो थालिर बिलाइ गोरान एब्ला ओ गोजाम जि जोमफोराव दोननानै जोङो बस्थायाव सोना खाना दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला एम्फौ ला थाया फिथोब खागोन गावनि मोदोम सायाव अब्ला जों बेखौ सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बेखौ बोखानो हायो बोखानानै जों बेखौ लाथा महराव मोनो बै लाथाखौनो जोङो ओ बर' आइजोफोरा जोङो जों गोदो बर'फोरा जोङो जानायखौ नुदों आरो दाबो जाबोगासिनो बै एम्फौ लाथाखौ जोङो अनला खारैजोंबो जायो। थास' बिथ'रायजोंबो जायो नङा होमबा लोगोसे जों बै फिथोबखौ जोङो फाननानैबो फैसा मोनो आरो लाथाखौबो जोङो फाननानै फैसा मोनो दानि जुगाव थ' लाथा फवासेयावनो जोङो जौसे दाइनजि बिदि रां खामाय नो हायो एबा मोनो थिग बिबदिनो नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो जोङो फिथोबखौबो बिदिनो इन्दि खुन्दुं लुनो हायो इन्दि खुन्दुुं लुनो थाखाय जोङो दै गुदुंआव रुनानै बेखौ जोङो खुुन्दुं ओ खुन्दुं लुनानै जोङो फान नो हायो आरो बै फानना मोननाय जोङो रांजोंनो जोङो ओ गोबां मदद मोनो नङा होमबा औ नोंथां। आरो जोङो ओ बायदि रोखोमनि जोङो बे खुन्दुं लुना जोङो न'आवनो सि जोम दानो हायो इन्दि जि जि दानो हायो लोगोसे गामसा, आर'नाइ, गामसा, दख'ना बिदि बर' आइजोफोरखौ जो जोङो दानानै गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो।
नुयो नुयो।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला दिनैनि बे आयदाया आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम। एम्फौ लाथा फिसिनायनि बागै बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ जों एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां।
दे जागोन दे आङो जोबनायाव नोंथांनिसिम ओ बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरनानै दिनैनि जि जोंनि एम्फौ लाथानि सायाव सावरायनाय बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय ना मा बुङो नों
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे थिगनो दं दे नोंथां दे बिदिब्ला।